ओ
औ औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
औ मा खालामदों नोंथांङालाय
दा जिरायनानै दंङ' आंङो
अ आंबो बेबायदिनो ओरैनो दं
आतसा ओमफाय खबरफ्रा
खबरा जोबोर मोजांङैनो दं सोर फोरोंनाय लोगो लोगो आरो मोजां सान अखाफोरखौ नुनानै मोजां बिफां लाइफांफोर उन्दुनानै आरो जोबोर मोजां मोनदों गोसोआ।
आतचा नंगौ नंगौ। बाथ्रायाथ'। आंबो बिब्दिनो फुंबिलि सिखारनानै फ्रेस जानानै जिरायनानै दङ दाहाय।
अह मा जाखो फुङावलाय? अह सा लोंबाय। सादों मादों
साहाजों बै मैयानि माबा दोंङोमोन नेमखिजों बुजियादों बेजों दोङोमोन बेजों जों एसे सा लोंबाय गोदै साहा।
खाम जाबाय? फुङावनो सिखारबाय सिखार ना मोखां सुबाय मोखां सुनानै बिदिनो ओंख्रिफोर संबाय ओंख्रि संनानै ओंखाम संबाय जाबाय गोगोमनो, आं माने फुङावहा गोगोम जानो जोबोर मोजां मोनो। फुङाव गोगोम जाबाथाय सानसे माने फ्रेश मोनो। ओददोम बोलोगोरा मोनबाय थायो। सा सानसे।
औ औ औ।
आरो फुङाव मोजां जायाबाथाय बारा बोलोगोराखोनो मोना। मानोहोबा उन्दुनो अं खारनाय उन्दुन अंखारनाय नाथाय फुङाव जेब्ला दुगैखांनानै मोजां जाबाय, मोजां थाबाय, गोगोम मोनखाबाय सानसे बोलोगोरा रावबो जेबो बुंनोबो खालाम आबोखा खाला खालाम गोगोम मोनखाबाय सोरबाफोर बेबायदिनो स्रां मोनो आरो।
आतचा आचा आंना जानाया इसे लेद जायो दासो ओमफाय ओंखाम ओंख्रिखौलाय मोनबाय मोननायालाय। जानोखौ दसे थानानै जानोसै सानदों आरो आंना जानाया इदिनो फुंनि एगारथासो जायो जानायालाय।
अ आतचा। मोजाङानो होमबा एगारथा सानसेयाव खोन थाम जायो ना खोननै जायो नोंलाय?
आं खोननै बांसिन जायो।
अह आंनाबो बिदिनो खननै खननै जायो मालाबा मालाबा खोनथाम जायो मा बुंनो आरो न'
औ औ औ रुमाव थानाय ना नोंसिना बाथ्राया बेलेग जायो ना फुङावनो डिउटि थायो
औ
ओमफ्राय दा सारिया माबायदि अबेथिंलाय
थासारिया ओरैनो बोथोरख लानानैथ' बोथोरा दायो अखा दोमैलुलु दसेनो अखा फैनाय दसेनो अखा फैया नाथाय बोथोर लानानै जेनेबा टेम्पारेसार लानानै बियो बिराद मोजां आरो फ्रेस मोनलायलायो ओम ओमफ्राय आरो ओरैनो थासारि होनबाथ' बे मोजां थासारियानो बै मोनसे थासारिखौ होनोमबोला बुलाय सुलाय जेबो गैया बिथिं
औ
जोंनि बे बड'लेण्डआ थिगनो बे साननैसो जोबोरैनो ओम ओम
जोंथिंबो दा साननैसो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं फोथाराव ट्रेक्टर गाबनाय मानसिफोर होलांनाय सोलिगासिनो दङ दा बोथोरा बे सानैसो आबादनि थाखाय जोबोर मोजां जाना होदों ना बोथोरा
अ उम नंगौ दा गायनो फुनोबो गरम नङाना गरम नङा गायनो फुनो दुब्लियाव थांनो खायफा खायफाथ' अखा हाबलााय इन्ट्रेस्ट मोनलायलाङो जोबोर गोजोननाय मोनलायलाङो अखा फैदों होननानै आरो गो बै साननैसो सिगांनि बायदि गरम होबाय थानायब्लाथ' मानसिफ्रा माइ गायनायावनो सोरबा सोरबा गोबाङानो बिदिनो बैसो जानायफ्रा फिट जालाय लांगौन बा सोरबा सोरबा बेमार गोनांफोरा बांसिन बेमाराव गोलैगौमोन नाथाय मोजां जानायखाय साननैसो आ जोबोर मोजां होदों बोथोरा थान्दानो औ थान्दानो बोथोरा
गायग्रा गायग्राफ्राबो खस्थ' मोना आरो बिदि जायोब्लालाय
देग्लायथ' बिराद मोजांखौनो मोनदों आं बोथोरखौ लानानै नोंथाङाबो खोथिया फोर फुयो नामा?
रोंहा खोथियाखौलाय खुयो खुनायालाय। खोथिया फोना नानै मानसि लिंबाय लिंनानै ट्रेक्टरफोर जुदि हायाफोरा जाजोबोब्ला आलिफोरखौ होनानै ओम। भाय मानसि खौ लिंनानै गायो आरो बि दिनो
मोन दिनि फुबाय नामा नोंस्रा।
दिनै खवाखै आं दिनै फोथाराव थांनानै एसे दैफोरखौ नायनानै फैबाय ओमफाय गाबोन ट्रेक्टर हालेवबोनो सानदों आरो।
गोन आरो ना।
बे सप्तायावनो जागोन दे। न बे न खाथिनियालाय गायनाय नुहुरदों आङो।
अ आ आं खोनानो मोनदों देग्लाय बांसिनानो माने फोदोंसोनो माइ गायबोला बांसिन खरस जायो होननानै प्रडाक्सना खम जागोन नाथाय खस्थआ एसे खस्थआबो खम जागोन आरो आं गोबां खोनो देग्लाय फोनाय खोनादों जोंनिथिं माने जोंनियावल'सो खोमा बियो बेलेगावथ गासैबो गायदों गासैबो फुदों नाथाय बे जोंनि ससेयावहा माने फोदों आरो।
दे दे दे फोनायखौलाय आंबो
औ।
फोन फोनायखौलाय आंबो माने एसे खालामगोन सानदों आरो आधा एसे बोरि थानायखौ ओमफाय आदाखौ गायगोन सानदों आरो। ओमफाय गाबोननो टेक्टरखौ लिंहरदों आं खोथिया खौलाय सोमनानै। बोखांना दोनबाय आरो दिनै ओमफा गाबोनहालागि फोजागोन। खोमा आं पेकेट मोनथाम सोमनानै दोनदों आरो।
अ लेट जायाखै बे बिदिब्ला ए फोनोबाथ एसे एसे थाबैनो फोनांगोन नङाबा एसे लेट जाहैगोन नोंहा।
आदसा लेट जायाखै खोमा यै जोंनि न खाथियावबो आदा होननाय मोनसे नाम दङथ बियो आदा जायो सोमोन्दोआव। बेबो फोगोन आरो बे बे। माने बे माने हानि सायासोनो बे दै जायोब्ला जायाबानो एसे लेटबाबो जे नङानो आरो। ओमफफ्राय दै गोरान दै गोनां हाफोरा एसे एदभान्स जानांगौ जायोनो।
उम उम अ बेबायदिसो आरो ना आं आरो उम।
उम थिगानो बेबायदिब्ला बिदिब्ला नोंथाङा देग्लाय कै बिगासो गायगोन?
सय बिघा जागोन। बे गायनायजों फोनायजों जों लोगोसे
औ मा मा माइ नोंथाङा गायगोन मा मा माइ फोगोन?
आङो मालि गायगोन मोनसे ओमफ्राय मोनसे सरन' गायगोन।
अ बे बिगायाव बेसेबांसो जायो बियो ओरैनो थांनाय बोसोरनि प्रडाक्सनखौ जेब्ला जों नायो अब्ला बियो बिगायावहा बेसेबां खैमनसो जायो?
आतसा मालि माइनिया?
औ।
मालि बायनाया ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बिस बिगा बेसेसो जायो होननानै बुङोबाथ' ओरैखौसो बुंनो मोजां मोनगोन आङो ओ जेनेबा गासैबो खेथिफोरानो जा मानसियानो जा जेब्ला जोथोनै थायो अब्ला नाय मोजां नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
गायखांनानै दोननानै हासारफोरखौ मोजां होयोब्लानो मोजां जायो। ओरैनो बिगा जुदि मोजां गायजेननायनिफ्रायनो फोजेननायनिफ्रायनो जुदि आबादखौ मोजां जुदि जोथोन लायो। ब्ला बिस अथ्र' सोरनाबा सोरनाबा हा मोजांफोरा पसिसालागै थाङो।
अ नैजिबा नैजिबा लागै थाङो आरोना जोबोर मोजां बेबायदिब्लाथ' आङो खोनानो मोन्दों बांसिन बिसिनावनो बांसिन गामिनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों माने बे माइ आबादखौ मावब्ला लाब बांसिनानो जोंनिथिंथ' माबायदि मिथिया जोंनिथिं इसे ए मोजां आनो दां बे बेलेगथिं माने माइ आबादा जिनै जिथाम बेबायदि मल' ओंखारथारोन आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला नायनो थाङो अब्ला बै मा होनना बुङो जेब्ला जोङो मोननायखौ नायनो थाङो अब्ला मोननायखौ बे खरसाखौ जेब्ला जों दानफैयो अब्ला जोबोर खम थाहैयो आरो बेखौ थेवाबो उफाय गैया जानो थाखाय खै बेखौथ' गायखानांगोन आरो जुदि बेखौनो गायाब्ला बेबो बेबो आंबो गाया नोंबो गायाब्ला बेबायदि खालामब्लाथ' माइनि आबाद माइनि आबादा खम जाब्ला माइनि दा दामा गोबां बांगोन। आरो बांनायजों लोगोसे बे बे बिदिनो आं खालाबो जानो हागोन आरो बिनि थाखायनो आरो देग्लाय थ' आं खोनादों आबादारिनि थाखाय बिराद मोजां जागोन खोमा बे निउसआ बै पेट्रलावहाय इटानलखौ इटानल बानायदोंनो इटानलखौ दायो ओ आं खोनानो मोनदों हानद्रेद पारसेेन्टहा लागि इतानल नों होसि नानै बे नला लायनो बे सुगार केन बा खुसेरजों जायो दा बे खुसेर गायग्रा खुसेर आबादारिनिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै आं सानो मानोना खुसेरनि दामा गोबां बांसिगोन बाय
आतसा- आतसा- आतसा
ओम नोंथाङाबो बेबायदि थांखि लादों नामा बे खुसेर गायनायनि
खुसेर गायनायखौलाय आं सा साननानै दोनदोंमोनलै जोंहा बै एसे गिर्जा होननाय दङ आरो न'खा न' न' नांजाबनाय बिथिंगालि एसे लांदां हा दङ बेयावहा आदा बिगासो दङ बेखौ गायगनो सानदोंमोन आरो आं माबायदि जागोन हाय होननानै
अ आतसा - आतसा ओ मोजाङानो बेबायदिब्ला ओ गायनानै ला माने खाफालाव दङब्लाथ' आरो मोजां आल्लाबाथ' बियो मोजाङैनो जागोनदां औ बेयाव मोजाङैनो रांखौफोरखौ मोननो हागोन आरो मानोथो पेट्रलनि जायगायाव बेखौनो बाहायोब्ला अब्ला औ -औ -औ दा दानोथ' टुवेन्टि पारसेन्ट जाबाय इटान नइला
होम
बेयो बांसिन बे माबानि गेजेरजों खुसेरनि गेजेरजोंनो जायो आरो
होम
औ बेखौ बेखो गायना लानाया जोबोर मोजां जागोन
माइखौ गायगोरनानै नायनोसै आं गायनो औ
बेखो
जानायनि आदार जाहैबायना
माइ जाग्रा जायगायावबो जाखाया बियो एसे बोरि हाजानांगौ बेसेबांनो बोरि बेसे सिबांनि बालि जागोन इसिबांनो मोजां जागोन आरो बियो।
उम
औ औ। बेबायदिब्ला जोङो दिनस'नसै नामा? मालाबाफोरबो सम मोनबावला आरो मोज जांहैनो जोङो रायज्लायलायनोसै।
औ दे होमबालाय दे साबायखरसै नोंथां।